हेल' औ नोंथां नोंथाङ दा फ्रि दं नामा?
औ।
फ्रिबा सावरायनोगोन नामा?
औ हागोन।
दिनि मा ओंख्रि जाखो?
ओ ओंख्रिआथ' नारजि
औ।
नारजिमोन।
औ होनोमबा नोंथां औ औ होनोमबा नोंथाङा जागायनोसै नामा बाथ्राखौ।
जागायजायो मानि सोमोन्दै सावरायगोन?
ओ आं ओ नोंजों आङो जोंहा बिबार गायनायनि आरो बिबारा मा मा रोखोमनि दं नोंथांजों बेखौ सावरायनो सानदों आरो।
औ। होनोमबा नों नोंथाङानो फोरमायग्रोदो नामा?
औ औ दे नोंथां जागोन। ओ जेनेबा जोंहाथ'ओ जोंनि बिबार होनोबाथ' जोंहा जबा, दावदै फुल। ओ बिदिनो ओ ज मा होनो बेखौ गलाब बिबार आरो
औ।
आं बिबारनि नामखौ बारा मिथिया नोंथां आंङो बे बिबार आं मिथि थाखायनो नों नोंथां कल खालामनाय जादों नोंथां आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
बिबाराथ' जोंहा गोबां दं दाथ' गोबां बिबार फाननाय जायो।
औ नोंथां औ।
जेरै जेरै गलाप बिबार, गेन्दा बिबार।
औ नोंथां औ।
गद राजस।
औ।
आरो जों जबा बिबार
औ ओरैनो ओरैनो नोंथां ओ बिबारजों ओ जेनबा बिबार गायनानै जोंङो गोसोखौ माबायदि मोनो ओरैनो बि बार जों मोनसे बिजनेसफोर मावनो हा हायो नामा नोंथां?
औ बिबार बिबारखौ जों माबानानै जावैनानै गायनानै बेखौ फुलि बानायनानै जोङो जों फाननो हायो। बिबार फाननानैनोबो गोबां गोबां रां रां खामायनो हायो जेरै मोनसे बिफां बिबार फुलि बिफाङावनो जोंङो दा एकसनि गोजौ एक्स दुइस थिन स बेफोरबायदि मोननो हायो जों बिबार
औ नोंथां औ औ
दाथ गोबां दाम दामिक दामिकनि फुल ओंखारबाय बेफोर बेफोरो जोंनि थाखाय
मोनसे खाम फैसा खामायनायनि मोनसे आयदा होननानैबो जों सानजायो बे बि बिबार फुलि फाननायाबो आओ हेलौ हेलौ औ खोनायाखै हेलौ हेलौ खोनायाखै हेलौ खोनायाखै बेयाव बुंलांबाय थादो नै बेयाव बुंबाय थादों माबा बुंदों। होनबायथा नोङो। खोनायाबा- ओ बिबारखौ हेलौ। हेलौ।